हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ नथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथांखौ
औ दा आं नोंथांनाव फन हरनायनि खारोना जाहैबाय जोंहा ओ जे बर'नि जे दोरोंङारि जानाय लोंनाय बेनि फारसे एसे सावरायजागोन नामा नोंथां
सावरायजागोन नोंथां औ
औ दा बिदिब्ला नोंथांङा दोरोङारि दा जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ बिदिब्ला आंङो फोरमायदिनि जोंहा ओ बर' हारिया गावबागाव जाग्रा आदार हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलो सोलिबोनाय माखासे दोरोंङारि जाग्रा मुवा बेसादफोर दंङो। जेरै जोंङो ओंख्रि जानायनि बिथिंङाव बुङोब्ला दोरोंङारि ओंख्रिनि सायाव जेरै जोंङो बयजोंबो मिथिजाजानाय अनला दाउ अनला मेवाय अनला नारजि सबाय साम' सबाय दाउ खुमब्रा हांसो आरो नारजि अमा नाफाम गोखा गोखै ना गोरलैजों लाफा दोलो आरो बिदिनो गोबांथार जोंहा बर'नि माखासे दोरोङारि जाग्रा आदारफोर दङ बेनि गेजेरजोंनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय जेरै नारजि आरो अमा बे नारजि अमा जानायनि सायाव आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै नारजि अमा जानो थाखाय गिबियावनो जोंहा फाथो बै फाथो बिफांनिफ्राय जोङो नारजिखौ बानायनाय जायो जों बे फाथोखौ मोननै बाहागोआव मोनो जेरै फाथो गोखा आरो फाथो गोदै फाथो गोदैफोरखौहाय जोङो बांद्राय जाबाङा नाथाय बांद्राय गोखा जानो हायो फ्रा फाथो गोदैखौ लगायनाय जायो बेबायदिनो जोङो जोंनि बारिफ्राव जोंबो फाथो गोखाखौ फोनानै जों जेब्ला बै फाथो गोखानि बिफाङा देरो एबा गोरा जायो बेफोरनि बिलाइफोरखौहाय जों खानानै
सान्दुंङाव मोजाङै रानस्रेमजासे जों फोराननाय जायो नोंथां
औ नोंथां
खांनायनि उनावहाय बै फाथो बिलाइफोरानो नार्जिनि महर लायो जायखौ जों नार्जि बुङो थिग बेबायदिनो जोंहा अमाफोरजों जानो थाखाय गिबियावनो जोङो नारजिखौ गोबाव सम जों बिदिनो दुइ तिन घन्टासो जों सोमनानै दोनग्रोनांगौ खायफाया सानफामानि सोमनानै दोनो मोनायाव जुदि जायोब्ला बेबायदिनो जोङो नार्जिखौ गोबाव सम सोमना दोनग्रोनानै जों मोजाङै रुइहोनाय जायो सोमखांनायनि उनाव जाहाथे जों रुनाय समाव मोजाङै गेब्लेयो बिनि थाखाय जों मोजाङै सिग्लिनानै होनाय जायो फाथो बिलाइफोरखौहाय सिग्लिखांनानै जोङो बेखौ खारदै होनानै रुनाय जायो नोंथां खायफाया गेसनि अरजों रुयो आरो खायफाया बननि अरजों दा बननि अरजों संनाय ओंख्रिफोरा गोथावसिन जायो होननानै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे जोंनि गेदेमा सुबुंफोरा बुंबोयो बेबायदिनो जोङो न नारजिखौहाय खारदैजों रुनाय जायो दा जों खारदै होनोब्ला जोङो मोननै बिथिङाव मोननाय जायो खारदैखौबो जाय जायगायाव खारदैखौ मोना जों बै जायगायावहाय खारदैनि जायगायाव सदा बाहायनाय जायो नोंथां सदाखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय जायो ओ जो जों खारदै होनोब्ला खारदै खौहाय जोङो ओ बेसर जिगाब बा बेसर साबा आ सबाइनि साबा सिबिं साबा थालिर बिफांखौहाय जोङो फोराननानै सावनानै होनानै जोङो खारदै बानायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा खाथ्रि बिफांनिफ्रायबो खारदैखौ बानायनाय जायो नोंथां दा बे खा खारदैखौहाय जोङो ओ बै जिगाबफोरखौ सावनानै बे हाथफ्लानिफ्रायनो जोङो दैजों सगारनानै खारदै दिरुननाय जायो दा बेबायदिनो जोङो ओ गोबां थार बिथिङावनो जों खारदैखौ बाहायनाय जायो दा जोङो नारजि आरो अमा संनायावबो जों खारदैखौ बाहायनाय जायो जेरै जोङो ओ खारदै होनानै जों रुबाय आरो फारसेथिं जोंहा
ओ रुनाया जुदि जायोब्ला गेब्लेयोब्ला जोङो दालि खाथा एबा सागंजों जों सानानै होनाय जायो नोंथां बेबायदिनो मोजां रुइजासे जोङो रुनानै जों दालि खाथा जों सानाय जायो आरो फार सेथिं जोंहा अमा बेदरखौबो ओ एवनानै लायो जोङो अमा बेदरखौहाय गोदोनि दिनाव जों अमा थावख्रिखौ बांसिन जानाय जायोमोन नोंथां अमा थावख्रि आरो अमा दिसि बेफोरखौ जों जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो अमा ओ जोंनि सादारन अमा बे फोरखौहाय जोङो जानाय नुनो मोनसै बेबायदिनो जों अमा बेदरखौहाय थाव संख्रि बानलु जिरा मस्ला होनानै एवना लाग्रो एवना लानांगौ ओ बिदिनो एवफ्रामना लानायनि उनाव जोंहा रुनानै लानाय नारजि बेफोरखौहाय जोङो आ बेै अमायावहाय जों होसननानै होनांगौ दा जों नांगौ जखानि दैखौ होनानै जों गोबाव सम गोदौ होनांगौ नोंथां गोदौ होखांनायनि उनाव जोंहा संख्रि नांदोंना नाङाखै बेखौ मोजाङै साखि खिनांगौ साखिखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौहाय ओ न'खरफ्राव बा बहाय बबावबा जों फेस्टिभेलफ्राव बेबायदिनो जों जानो हाबाय आरो आथिखालाव जों गोबांथार माखासे हटेल रेस्टुरेन्टफोरावबो जों नारजि अमा संनानै होनायखौ जों नुनो मोनो नारजिनि थावनायानो जाबाय गोखा आरो अमा बेदरजों सङोब्ला जोंहा गोबांथार गोथाव टेस्टखौहाय जों मोननो हायो दा बेबायदिनो आङो नोंथांनावबो बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव माखासे सोंथिफोर सोंनो सानदों नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा बिदिब्ला ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ जानाय ओंख्रि बेफोरखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै जोंहा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानाय होनोब्ला जोंहा ओ अन्ला दाउ अनला मेवाइ सबाइ साम' सबाइ दाउ ओमफ्राय नारजि अमा बेनिफ्राय ओ नाफाम
औ
ओ लाफा फाथो बेफोरखौनो जों जायो आरो दा जोंहा अनला दाउ जानो थाखाय एबा अनला मेवाय जानो थाखाय जोंहा गिबियावनो अनलाखौ संनो जोंहा माइरंखौ जोङो दैयाव सोमनानै बेखौ उनग्लिनाय जायो एबा देनाय जायो बेखौ देनानै जोङो गुरा खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोङो संनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंहा मेवाइखौ औवानिफ्राय मोननाय जायो जेरै जोङो औवा सुबा थायोब्ला जों बेहाय हा सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय मोनसे मेवाइ होनो बेखौ बेखौनो जोङो दा दाननानै लनानै न'आव लाबोनानै जों बेखौ साफा खालनानै फिसा फिसा हानानै जों बेखौ बै माइरंखौ देनाय जे गुन्द्रा जों बेजों संनानै जानाय जायो आरो बेखौनो जोङो बर' अनला मेवाइ ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो आरो
ओ नोंथां
दङं जोंहा सबाय साम' जोङो सबाय साब'खौ खौबो जोङो सबायखौ जोङो हाथाय बाजाराव लायनानै न'आव लाबोनानै जोङो बेखौ सारायाव एवनाय जायो एवखांनायनि उनाव उनाव जोङो बेखौ उनग्लिनाय जायो बेखौ उनलिगनो गुरा खालामनानै संनाय जायो बेनिफ्राय जोङो साम' जों बेखौ दै दैमा दैसा एबा बबेबा दंग' हाखर दै थानायाव जोङो मोननाय जायो बिनिफ्राय जोङो दैयाव खनहैनानै न'आव लाबोनानै जों बेखौ साननै नङाबा सानथाम बेबायदि मोनसे दोआव दै लानानै जों बेहाय सोमनानै दोननाय जायो हरनै हरथाम बेनिफ्राय बे साम'आ हराव मानखोनानै माखासे गावनि मोदोम सिङाव थानाय मैला मैथा बेफोरखौ खारो आरो बेफोरो बेनिफ्राय जोङो औ
उम
बेनिफ्राय जोङो बे साम'खौ जानोसैब्ला जोङो साम'खौ बोखांनानै जोङो बेखौ साम'नि खिथुखौ जोङो दानख्लानानै गारनाय जायो बेनिफ्राय जोङो दोफ्राव जोङो मोजाङै दैजों सुनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बै सबायजों जोङो संनाय जायो आरो बेयावबो जोंहा खारदै होनाय जायो लोगोसे आ दखाननि हाथाइ बाजारनि अ मस्ला मस्लि जेरै ओ बानलु, थाव सामब्राम हालदै बेफोरखौ जोङो होनानै गोथाव संनानै जायो आरो।
औ नोंथां।
थांबाय बेनिफ्राय जोंहा दङ ओ। नारजि अमा बेबो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ जाग्रा आदार जेरै जोंहा नारजिखौ संनो थाखाय ओ नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय मोननाय जायो जेरै जोङो फाथोखौ ओ दाननानै बेखौ खानानै जोङो फोराननाय जायो। बेयो जेब्ला रानो। अब्ला बिखौनो जों नारजि महरै मोननो हायो बेखौनो जोङो दखानफ्राव दाउ बयलार लायनानै जोङो बेबादिनो दाउ बयलारखौ न'आव लाबोनानै ओ दैजों सुनानै। बेखौ एवख्रमनानै जोङो बै नारजिखौ दैयाव सोमनानै ओ खारदैजों जोङो खारदै होनानै संनाय जायो बेबायदिनो जों नारजि ओ दाउ एबा अमा बेफोरजों जानाय जायो आरो। दा बे मोनसे थांबाय जोंहा दंबावो ओ नाफाम बर'नि जाग्रा आदार बेयो ओ बिनि मोदोमनाया गेसाव ओ मोनामो नाथाय जोंनि जाग्रा हिसाबै जोंनि थाखाय बेयो मोदोमनाय होनजायो आरो। जोंहा बेखौ बानायो थास' बिसं बेनिफ्राय ना जों बेखौ देग्लिनानै बबेबा हासुं नङाब्ला भयेमफ्राव जोङो सोनानै माथुनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयाव बार हाबा बेनिफ्राय जोङो दान मोनथाम मोनब्रै नङाबा मोनद' बेफोरनि उनाव जों बेखौ खेवनानै ओंखामजों जाफानाय जायो एब्ला जोङो। एखमबा एखमबा सोलानानै जानाय जायो आरो। बेयो गोबां गेस एबा मोदोम। होननाय बेहा गुन दं आरो दा जोंहाथ' नोंथां जोंनि रायलायनाय टाइमाबो बारबाय नोंथां बेयावनो दोनथ'नोसै होमबाना?
जाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों नोंथां।